हेलौ औ नोंथाङा फ्रि ना?
औ औ फ्रि दे आङो
ए आङो दा सावरायनो लादों जोंनि बर'फोरनि जानाय लोंनाय ओ बेनि बारै आरो
औ औ
ए दा नोंथाङा बर'नि माखासे जानाय लोंनाय ओंख्रि बा बेफोरखौ खिथानो हागोन नामा?
औ औ हागोन जे औ औ औ औ जोंनियाथ' मा होनो बर'नि ओंख्रि होनना बुङोब्लाथ' जोंनिया पेमास बा मुंदांखा ओंखो बा मा होनो ओंख्रि होनना बुङोब्ला जों अनला अनला जों दाउ सबायजों साम' नारजि अमा मानो नाफाम। इफोरखौ जोङो मिथि मिथिनो मोनो आरो
औ
जोंनिया दाथ' मा होनो जि एइटेकबो मोनदों जिहेथु बिनि थाखायनो माने जोङो ओं नारजि अमा बेफोरखौहाय माने बांसिन मुंदांखानानै बयबो गोसार जोब्बाय होननानै बुंनो हायो जों मुलुगावनो गोसार होनो हादों होनना बुंनो हायो बेद' गोथावबो नालाय माने फेमास सोरो सब जायगायावनो नारजि जि अमा हबाथाय माने मिथिखाबाय आरो बर'नि ओंख्रि होननानै बेनि अनगायैबो अनला दाउ सबायाइ साम'आव बेफोरखौ जों माने गोदोनिफ्रायनो दिनैसिम दोरोंआरि
औ
अ बिनि अनगायैबो जोङो लाइ लाफा मुला ओ जोगोनार खुम ब्रा लाव माने गाव गावनो दैज्लांनि सम औवा मेवाइमोनो नालाय औवा मेवाइजों अनला जानायखौ जों नुनो मोनो आरो औवा मेवाइखौ आरो जों मानो गोखै खालामनाबो आसार खालामनानै दोननानै जानायखौबो जों नुनो मोनो थिनानै जा नानै बा इफोरबायदिखौबो नुनो मोनो आरो दाथ' नै थास' बिबार सं म थास' बिबार बारनायनि सम थास' बिबारजों मा होनो अमा बे दर जासिगोनलाय थास' मैथा अ थास'बार मै था अ। बेबायदि जासिनो माने जोंनि बर'फोरनि ओंख्रि होनोबा माने गोथावखौनो बुंनो हायो आरो माने जोंनिया माने गुबुन दालि दालि आलुखौथ' बेसे जानो नङा होमबा? बेफोरनि थाखाय माने जों हाग हाग्रायावनो बुथुमनानै मा होनो हाग्रा बंग्राफ्रावनो बुथ बुथुमनानै मोननाय मैगं थाइगंखौ बांसिन जानायखौ जों नुनो मोनो। जेरै मा होनो जोङो हाग्रानिखौ बुंनो थाङोब्ला जों एलासि मैगं मान्दे मैग मैगं सिब्रु खारौ खान्दाय बिबार बेफोरखौ जों दा मोनजाखायो नालाय। बेफोर जानाय नुयो आरो जोङो औ थास' आइथिं
आरो ओ मोनसे गोसोआव फैबाव दों मुला मुलागुन्द्रु बानायनानै
औ औ मुला गुनद्रु बानायनाय माने गोथाव जायो आरो आलु फोरजों जानोबा गाव गोजाबाबो ओरैनो गोथाङैबो सिफ्लेना जायो।
औ अनलाजोंबो जानो हायो गोथावनो माने दोनथुमनानै गोबाव सम जाजायो आरो थिनानै थिनानै दोनजायो।
जों ओरैनो बिसोनो माने थिनानै जोन दोननानै जानो हायो आरो जोङो
उम उम
ओ। बिनि अनगायैबो जोंहा आरो औ।
ए लोंनाय औ। जानायनियाथ जानानै थांबाय दे। ए दानिया लोंनायनि। बेयाव जोङो ओ बायदि रोखोमनि लोंनाय मोननो हायो मोननो हायो आरो दाथ जियावथेग बो मोनबायना।
औ माइब्रा रोसिया।
दोरोङारि लोंनाय
माने माइब्रा रोसि होनोमबाथाय माने बैसागु-बैसागु फैबाथाय माने माइब्रा रोसि माने बयनिबो नखराव मा होनो मोनो होननानै बुंनो हायो आरो जों माने खायसे खायसे नख नखराव मोनाबा माने बांसिनानो। मा होनो माइब्रा माइब्रानि फिसिनाय बा माइब्रा रोसि बेखौहाय मोनथार आरो जोंनि बर' नखर फोरावहाय। नङा होमबा नोंथां नोंसोरनि ओनसोलावलाय? बेफोरबायदि माइ
जों जोंनि ओनसोलावथ' माइब्राखौ ओरैनो बैसागु समनि थाखायल' फिसिनानै दोननाय जायो आरो ओरैनो
औ।
नआव लोंनायनि थाखाय ओरैनो नर्मेल बिदिनो नर्मेल माइरंजों माबानाय जायो आरो रन्जित माइ बायदि बिदिजों संनानै माबानाय जायो। खिन्थु बैसागु समनि थाखायबा माइब्रानि माइब्रा माइरंनि
फिनानै दोनो आरो औ औ दानियाथ' आरो माने जोंनिया मा होनो मा होनो माइब्रा माइरंनि माने जुमाय संनानै फाननाय बा फालांगि खालामनाय जों बेफोरखौबो नुनो मोनो नङा होमबा खायसे
औ औ औ।
माने बेजोंनो खायसे खायसे माने जौ जौजोंनो माने नखर सालायनाय रांखान्थि आरजिनाय बेफोरखौ जों नुनो मोनो आरो। नोंथांमोननि ओनसोलथिं बायदि जे माने जौ संनानै बा माबानो मा होनो जुमाय संनानैहाय माने रांखावरिया रांखावरि आरजिनाय बेफोरबायदि नुनो मोनो नामा?
थिंथ' बाराद्राय नुनो मोना हानद्रेदाव बिदिनो टेन पारसेन्ट, फिफटिन पारसेन्ट बिदियाल' फानो आरो ओ बिदिनो दसथा बार'था गामि बा गामि मोनसेनिया एसे फानो बेबादिल' आरो एथ' बांद्राय माबा गैया जोंनि ओनसोलाव आरो दाथ' नों ओ पुलिस प्रसासनाबो बिदि आननेसेसारि माबा फाननायखौ हमोना आरो ओ जोंनि खाथि खालायाव बिदिनो ओम पुलिस आउटपस्टनिफ्राय फैयै फैयै नायदिंला फैयो आरो बिदि आननेसेसारि ओ न'नि जौ बिदि फाननायफोरखौ ओंखायनो बारा ओ फाननाय जाया आरो न'नि लोंनाय थाखायल' एफा एनै संनानै गावबा न'आव दोननाय जायो बिदिनो, गामिनि सोरबा सुबुंफोर फैबा। मानसिफ्रा फैयोबा एफा एनै आलासि माबानाय म ओम मा होननो नंगौ? आलासि बरायनाय हिसाबै। एफा एनै जासिना होयो आरो।
औ माने
बे
माने गाज्रिबो खालामनाय गाज्रि खालामनाय माने। गामियानो गाज्रि मुंबो मोननाय जायो आरो माने जौ फाननानै जौ संनानै फाननाय बा जौ संनानै फानोब्ला। इ जि बिदि जायो आरो माने ओनसोलफोरा माने गाज्रि जानायफोरखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ। आंनि साननायावथ' ओ जोंनि बर' गामि‌ गामि जौखौ। संनानै फाननायानो गाहामसिन आरो। माने जौ फाननाय होनबा ओ गामिजों लोगोसे गासिबोनि मान सनमानानो थांजोबनाय बायदि
औ।
समाजाव गाज्रि आरो समाजाव इयुन जोलैनो गाज्रि गोहोम
औ। माने बेफोरबायदि जौ संनानै फानोब्ला माने, गथ' गथ'फोराबो माने मा होनो गथ'फोरा माने गेदेरफोरनि लोंनाय बा बिसोरनि लोंनानै जानानै गाज्रि माखौ नुनानैं माने सोलोङो आरो उन्दै गथ'फोराबो बिनि थाखाय
उम उम।
संनानै फाननाय बा बेफोरखौ मानि मा होनो होबथानांगौ होननानै आं सानो आरो।
औ औ।
औ। बिनि अनगायैबो जों मा होनो? मे बि
बेलेगावहायबो साप्लाय हरनायबा बिनो बेलेग जायगायाव हरनायखौ जों नुनो मोन आरो। औ औ । दाथ' संनाय खावनायनि बेलायाव गुबुन जाथिया जोंनि बर' हारिनि संनाय खावनायखौनो बांसिन गोथावसिन मोनो बादि मोनो आङो माने हटेलफोराव माने बर'नि हटेलफ्राव बर' मानसिनि अनगायै गुबुन हारियासो बांसिन जानाय बेबायदिखौ मोजां मोनो आरो जानो हागौ बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ
उम दानियाथ' माने रानो मानि जोंनि मा होनो जोंनि बर' बर' सुबुंफोरनि माने संनाय खावनाय बा ओंख्रिफोरानो गोथाव गोथाव नालाय बेनिखाय बेखायनो माने हटेलफोरावबो माने गुबुन जाथिफोरा हाबनानै जानाय एफोरखौ बांसिन नुनो मोनो आरो माने माहोनो बर' बर' सुबुंफोरनि ओंख्रि जिहेथु माने एसेबाबो गोथाव जाबाय माने गुबुन हारिफोरनि ओंख्रिनिफ्राय माने बर'फोरनिया गोथावो गोथावसिन जायो खोमाहोनानै आं सानो आरो माने ।
औ औ । दाथ' नोंथाङा सा जे आइजो नालाय नोंथाङासो मिथिसिगोन । मा मा बाहायनानै ओ बयखौबो जानो लुबैनाय खालामनो हायो बा मिलौहोनो हायो । एसे फोरमायना होदो । मा मा नां संनाय खावनायनि थाखाय ।
औ मानो होनोब्ला मा होनो अनलाखौनो बुंनोसै जेनेबा अनला । अनलाजों जेनेबा जों अनला गाव गोजा संबाबाथ' माने गोथावा खम जायो होननानै आं सानो आरो माने अनलाखौ जों संनो थाखाय । गिबियावनो जोङो संनाय बुंजाया माने गिबियाव जों अन देग्रोनना लानांगोन । गोन बिनि ओमफ्रायानो जों दै गुदुंवाव माबानानैहाय माने अनलाखौ मा होनो ओ दैयाव गलायनानै लाखायाबाबो माने एसे एसे होनानै खादरजों एरब्लुंनानै संनाङो आरो जों । आरो बेवहाय जोङो अमा मा होनो अमा होआबाबो दाउ बेदर बा बयलार। दानियाथ' बयलार मोनखायो जिहेथु माने लकेल दाउ मोनस्लाबाबो मानेजंजं जों ब बयलारफोर होनानै संना जायोब्लाा माने गोथावसिन जायो होननानै आं सानो आरो आरो बेजों लोगोसेनो जों औवा‌ मेवाय होदेरो अब्लाबो माने गोथाव जायो होननानै माने औवा मेवाइजोंबो जायो आरो जोङो।
ओम ओम।
औ बांसिनानो दानिया नै दाथ' दैज्लां औवा मेवाय मोनो जिहेथु माने बांसिन बेदरफोर गैयाब्लाबो औ अनला जों मेवाय जों संनानै जायो आरो औ नङा होनबा नोंथां?
अनला ओंख्रि संनो थाखायथ' खारैनिबो गोनांथार ।
औ औ खारै नङाबानो माने जागाया होननानै बुंनो हागोन आरो जोङो।
ए दे होमबा दिनैनि सावरायनायखौ एसेखनो दोन्थ'नोसै।
औ औ जागोन दे नोंथां।
औ दे।
दे।